खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो?
आङो दायो नै ओरैनो दङ माने जिरायनानै दङ ओरैनो।
संबाय नामा नोंथां?
औ जाखांबाय‌ नोंथां। औ नोंथाङालाय? ओंख्रियाथ' बिदिनोसै जोंना अमा बेदर। बिदिनो दालि ओंख्रै। औ दा नोंथाङालाय मा खामगासिनो दं?
आंबो नै जिरायना दङ ओमफ्रायो ओमफ्रायो गायनाय फुनायफ्रा बोरै सोलिदों?
गायनाय फुनायफ्राथ' जोब्बायानोसै नै नोंथां जोंनिथिंजाय माने अखा हाबाय थादों नालाय नै दिनैसो सान्दुं दुंदों। गायनाय फुनायफ्रा फ्राय जोबफ्रामबाय आरो माने जोब्बायानोसै। औ नोंथांमोननिथिं।
जोंनिया अखायानो गैया नोंथां अखानि थाखायनो थाथ'बाय थानांगौ गोनां जादों दा। सिमबो खोथियानो जायाखै इदिनो लेट जालांसिगोन जोंनिथिं।
औ औ।
ओमफ्राय नोंथाङा फ्रि नामा?
औ फ्रि।
नोंथाङा फ्रिबा आं नोंथांजों दसे सावरायनो नंदोंमोन आरो। हागोन नामा अ नोंथांमोननि थिं साम' आरो सबाय ओंख्रिखौ माबोरै संनाय जायो नोंथाङा खिथानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ ओ। औ साम' आरो सबाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गिबियाव जोंहा बिदिनो हानि सबायजों हाय जोङो साम'जों जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बांसिन।
औ औ।
जोंहा बे साम'खौ बिदिनो खायफा खायफा जेनेबा जोंहा ओ बिदिनो दैमाफ्रावबो लाइयो। जेनेबा दैमा बिलोफोरावहाय लाइयो आरो बिदिनो ओ फख्रिफ्रावबो खायफा खायफा जेनेबा थानायफोरा फख्रि थानायफोरा माने फख्रियावबो खननानै माने इखौ साफा खालामनानै जायो आरो जिथु जोंहा गिब बियावनो जों माने साम'खौहाय सायगोरनानै लानांगौ आरो इदिनो। जोङो बे साम' सायनाया माने जोङो दाखोनखौ गारनांगौ बिनिखौ सानिखौ। इनिफ्राय बिदिनो जोङो खिथुखौ दानस'नांगौ जायो आरो ससे ससे। जिहेथु जोंहा जानायावहाय जेनेबा थाब फैयो बेफोरबायदियाव आरो जेनेबा सोबनो मोजां जायो औ। दा जोंङो माने साम'खहाय बिनि खलथाखौ जाया माने जोङो ओ बिनि सिंनि मोदोमखौसो जानाय जायो आरो। दा साम'आबो बिदिनो गोबां रोखोमनि थायो जेनेबा थुमफ्रुबो थायो आमफायो इदिनो गोलाव गोलावबो थायो बिदिनो गोबां रोखोमनि माने साम' लादाय माबा माबि थायो आरो नाथाय जोङो बै साम' गोलाव ओफ्राय बे साम' गुसुं एसे माबाखौ जायो आरो बेखौहाय साम' ला बिदिखौबो जानाय जायो आरो बिदिनो जोङो ओमफ्राय ओ औ औ बिदिखौ जायो आरो इनिफ्राय बिदिनो जोङो माने सबायखौहाय जोङो गिबियावहाय जेनेबा एसे एवनानै बेखौहाय जोङो सार आरोय एवनानै माने जोङो बेखौहाय मोजाङै उम उननानै लानाय जायो आरो जिहेतु बे गेब्लेयो बिदि आरो ओमफ्राय दा बेनि उनावाय जोङो बेखौहाय गोदोनि समावथ' माने दानि समफ्रावबो बेफोरखौ जों माने माबाजोंनो देनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेनेबा बै बे मा होनो बथल खामफ्ले अनबा जेनेबा बेखौ संग्राफ्राव होनानै जेनेबा नाख्रेबनायखौ जों नुनो मोनो आरो गोदोनिया ना दासिमबो नुयो सोरबा सोरबा आरो खायफाबा दायो माने बे मिक्सार मेसिनफ्रावबो माने देलाबायनायखौ जों नुनो मोनो आरो उनला बायनायखौ औ दा बेफोरबायदि खालामनानै जों माने सबायखौ खौ रुग्रो आरो फास्टआवहाय जेनेबा रुनानै जोङो बेखौ मोजां गोदौहोनानै बेखौ जों लानाय जायो आरो एसे थावबो होनाय जायो बेखौहाय जों माने खारैजोंसो संनाय जायो आरो जों बांसिनानो माने बेखौहाय औ जोंहा खारै नङाब्ला माने जाखाया बे माने मोनसे बर'नि जोंनि माने ट्रेडिसनेल ओंख्रि हिसाबैबो जों लानाय जायो आरो बेखौहाय दा बे ओंख्रिखौ माने जोंनि बर'फोरनि अनगा गुबुन माने जाथिफोराहाय बेखौहाय संनो रोङा आरो मानो होनोब्ला बिसोरो खारैफोरखौ बानायनो रोङा नङा होमबा जोङो दा माने गोदोनि समाव जोंहा थाव जायामोन थाव बांद्राय गोबांद्राय बाहायनायखौ जोङो मोनामोन आरो जि बे जोंहा खारैजोंनो रुलाबायनानै जानायखौ जों नुनो मोनोमोन दा बेफोरबायदिनो जोंहा बिदिनो सबाइ ओंख्रिखौ जों खारैजों जायो आरो दा सबाइखौ रुनायनि उनाव जोंहा खारै एसे होयो दा खारैखौ होबथाय जोंहा माने गोजा जायो आरो आरो खालार गोनां जायो जेनेबा रुयो आरो दा बिनि उनावाय जोङो साम'खौहाय मोजाङै जेनेबा जोङो साफा खालामनानैहाय बिदिनो जोंङो एवनानै लायो आरो साम'खौहाय एवनानै लानानै जोङो मोजाङै एवसिगोन बेखौनो मोजाङै फिफ्टि पारसेन्टसो मोनहोखानाय खालामसिगोन दा बै गोदौनाय ग्लब गलब गोदौनाय ओंख्रियावहाय जोङो बै साम'खौहाय होसनसिगोन आरो जिहेतु माने साम'आ मोनहैयो माने सिङावहाय बेफोरबायदि हिसाबै जोङो संनाय जायो आरो आरो बेबायदिनो जोङो बेवहाय बिदिनो संख्रि बानलु हालदै जिखिनि नांगौ बेफोरखौ जों होनानै लानाय जायो आरो मस्ला बेफोरबायदिखौ होनानै लानायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बेनि उनावाय जोंहा बिदिनो दसे सम गोबावहाय जों खोबाबना दोननायनि उनावहाय माने बियो गोथाव माने मोदोमफ्रु मोदोमनाया फैयो आरो जिहेथु जोंहा सबाइ ओंख्रियाथ' बिराद गोथावखा नङा होमबा जानो थाखाय सबाइजों सबाइजों साम'आ दा बिनि उनावहाय जोंङो माने लास्ट मोननैसो मोननैसोयावहाय जोङो बिदिनो जेनेबा खनसे साखिनाय ए खौबो जों खालामनाय जायो आरो बांसिनानो जेनेबा बिदिनो संख्रि बानलु नांनाय नाङै बेफोरखौ जोङो खनसे टेस्ट खालामनाय जायो आरो साखिनायनाय जायो दा बिदि साखिखांनायनि उनावहाय जुदि संख्रिब्ला संख्रिफ्रा बा बानलुफोराहाय खम जादोंबा बेखौहाय जोङो होदेरनाय जायो आरो आरो जोङो बिदिनो लास्टावहाय जोङो बिदिनो गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया बेफोरबायदिखौबो जों होनानै लानाय जों नुनो मोनो दा बे बेफोरबायदिया माने मोदोम मोदोमो आरो जेनेबा ओंख्रिफ्रा बांसिनै जेनेबा मोदोमनाय गोनां खालामनानै होनायखौ जोंङो नुनो मोनो दा बेफोरबायदि संनानै जानायखौहाय जोंङो नुनो मोनो आरो दा नोंथांमोननिथिंबो जेनेबा बेफोरबायदि ओंख्रिखौहाय जेनेबा जेनेबा अनला ओंख्रिखौनो आं नोंथांनियाव सोंनिसै जेनेबा माबायदि संनाय जायो जेनेबा माबायदि बानायनानै जायो बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होदो जिहेतु जोंहा अनलाखौहाय गोबां रोखोम रोखोमै जायो नङा होमबा जेनेबा अनला दाउ बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
औ औ दे हबा नोंथाङा आं अनला ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै बुंसै बेयर अनला ओंख्रि होनोबाथ' जों बयबो मिथिखायो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै
औ
अनला ओंख्रिया जोंङो जानो थाखायल' नङाना नोंथां बेखौ जोंङो ससे दोरोङारि खामानियावबो बाहायनाय जायो जेरै माबा अनला ओंख्रि नङाबानो जाया बर'नि बे हा हाबायाव हिनजाव गोदाना गावनो देनानै हौवा गोदाननो संनानै खुरना होनायखौ जोंङो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां आरो जोंङो बेखौ बे ओंख्रिखौ आलासि दुमसि फैबाबो संना होयो।
औ
जेरै अनलाजों दाउ बिदिनो अनलाजों ना फिसाबो जायो ना गिदिरखौबो जायो ना बिदिनो बायदिसिना जोंङो बायदिसिना मैगं मैलाफोरखौबो होनानै जानायखौ जों नुनो मोनो जेरै मुदुफ फुल बिबार ओमफ्राय आरो मा होनो लाइ बैफोरबायदिखौ होनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंङो होमबा अनला ओंख्रि खौ बोरै सो बेखौ नोंथांनो खिथानोसै गिबियाव जोंङो नांगौ जखानि माइरंखौ दैयाव सोमनानै लाग्रोनांगोन मालाबा सोमाबाबो जायो बिदिनो आधा घन्टा एक घन्टा सोमनानै लाग्रोनांगोन जोंङो सोमबा माने अनलाया देरयाव थाब रुयो नाथाय आथिखाल मुगायाव जों बै देनायखौ मा नुनो मोनो समनिबो आं आंखाल जाहैबाय आरो मानसिफ्रा गोरलैसिन राहा थाब थाब जानायखौ नागिरबाय दानि जुगाव जोंङो मेचनाव होनानै अरनायखौ नुनो मोनसै मेसिन नाव होना हरोब्लाथ' जोंङो सोमनायनि बारा गोनांथियानो गैयाना नङा हबा नोंथां ना गोदोनि दिनाव मेसिन गैयिनि दिनाव जोंङो अनलाखौ मा खालामोन आधा घन्टा एक घन्टा सोमना दोननानै नांगौ बिबांनि सोम खाना दोननानै बेखौ सुखांबाय सुखांनायनि उनाव जों बे खौ उवाल एबा दिंखियाव देनायखौ नुनो मोनोमोन आरो दिंखियाव खांनानै जोङो बेखौ मा खालामोमोन बेदरखौ गुबुन सारायाव जोंङो एवनानै लाखायोमोन आरोना। एवना लाखानानै दोननाय जायोमोन एवनानै ओम बोखांनाय जायोमोन आरो बिनि उनाव जोंङो बेदरखौ बोखांनानै दोननायनि उनाव जोंङो बै साराय एबा थौ मा खालामोन बे खौ दै होनानै गोदौ होबाय थानाय जायोमोन आरो गोदौ होबाय थानानै जोंङो बैखौ उरनाय जायोमोन। अनलाखौ अनलाखौ उरनानै मा खालामनाय जायोमोन आरो दाबो बिदिनो खालामो आरो खारै होनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बै खारैनि जायगायाव मा जायो जोङो सदा होनायखौ जों मोनसे आथिखाल मुगायाव ना ओमफ्राय बिदिनो अनलाया अनला ओंख्रिया मा मा होनो बै खारैखौ होब्ला लिमोनलायनाय मोनोनो आरो जानो गोथावसिन जायो स्लुब स्लुबनो बेनि उनाव जोङो गोदौ होनानै बेदरखौ होसनबाय बेदरखौ होसननानै इदिनो जबजासे गोदौहोबाय थानानै गोदौहोबाय थानानै माने बेखौ संनाय जायो आरो आरो बेखौ संनायाव जोङो बेखौ एरबाय थानांगौ जायो नोंथां
औ औ
एरबाय थानानै जों माने एराबा बे सिङाव खामथाब होयोना न' ओंथिया ज जानो खाबसारा जायो बिदि खामथाबबा बिनिखायनो जोङो अनला ओंख्रिखौ एरनानै होबाय थानाय जायो आरो बिदिनो एरना होबाय थानायनि उनाव जोङो गोदोनि समाव बारा मस्ला मस्लि बाहायनाय जायामोन नङा होमबा नोंथां गोदोनि समाव जों मस्ला मस्लि जायगायाव माखौ बाहायोमोन बिदिनो न'आव थानाय बारियाव थानाय बिदिनो दुन्दिया गंगार दुन्दिया जिया हाइजें बिलाइ बै फोरबायदिखौ होयोब्ला अनला जेरै नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदियै
ओम
सबायजों साम' बैफोरबायदि ओंख्रयाव जोङो बैफोरबायदि मैगंफोरखौ होनानै लायोमोन आरो
औ औ
बेबायदिनो जोङो मोजां गोदौ होनानै बिदिनो होबाय साखिनायबाय बेनि उनाव जानाय जाबाय आरो आरो दा बै अनला ओंख्रि संनाया न'आव जानाय नि अनगायैबो जों आथिखाल मुगायाव मार्केटिंबो सोनाय नुनो मोनसै बेखौ हाथाय बाजारावबो एबा बा मेलाफ्राव संनानै जोङो रां खामायनायखौ नुनो मोनसै
औ औ
आरो अनला ओंख्रिखौ जों मा माजों जायो होनना बुङोब्ला थाइगिरजों अनला जायो बिदिनो थाइगिरजों ना थाइगिर बिदिनो मा मा होनना जायो अनला थाइगिर बिदिनो ओमफ्रायो अनला बिदिनो मुदुफुल बिबार लाइ फाख्रि बैफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोनसै आरो आरो बैफोर ओंख्रि खौ जोङो बिदि अबेबा दिन्थिफुंनाय जायगा अबेबा फुजा मेला बायदि जायगायाव संना जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिब्ला नोंथां जों समाबो जाना फैबाय नामा औ जोङो उनाव रायज्लायसिगोन नोंथां सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय
औ जागोन दे नोंथां।
औ।